खोनाना औ खोनादों अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं नै दा ओरैनो गसंलाबायना दं आरोना नोंथां जेरायलाबायनानै दं आरो।
नै आंबो बिराद गरम जादोंना जोंनिथिंदि दायो।
आतसा ओमफाय दा गोरा जाबाय नोंथां।
औ जाखांजोब्बाय जोङो दासो जाखां दो दसे एसे सिगां। नोंथांङालाय
औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय। अनलाजों दाउमोनलै आलासिफोर दंफैयोमोन। औ।
बयलारजों आलुसोमोन।
आतसा।
औ। माने आंङो नोंथाङा दायो फ्रिबा आंङो मोनसे ओ टपिक लानानै गोसो दंमोन आरो । माने ट टपिकआनो जाबाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिम जोंनि फरायनाया बोरै जौगाबोदों बेखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा औ दे होमबालाय एसे फोरमायथिना होदो
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांनो एसे फोरमाया होनै जोंहाथ' बिदिनो गोदोनिफ्राय दासिम दासिम बिराद जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों बा आपग्रेद जाबोनायखौ जोङ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां जेरै गोदोनिफ्राय लानानै दासिम बोरै जौगाबोदों होन होनोबा जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जौगाबोदों ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंहा बिदिनो गोबां आगजुफोरखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनबाय बा जोङो बिदिनो गारि मथरफोरखौ जों नुनो मोनबाय
औ
औ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोरबायदि आगुफोरखौ जोङो नुनो मोनजोबदों दानि जुगाव जोंहाथ' दिनाव मानो सोलोंथायाइआ जौगायाखैमोन होनोब्ला मा होनो जोंना बिदिनो स्कुल कलेजफोर फरायनोब्लाबो जोंहा बिदिनो गोजान लामा हान्थिनांगौ जायोमोन जा जाय सिगां हायो हान्था मेलानि राहाफोरा जोबोद माबामोन आरो खममोन जेरै जोङो बिदिनो हान्था मेलानि राहा फोरखो होनो थाङो अब्लाथ' बिदिनो जोङो गोबां फ्राय जोङो नुनो मोनोमोन जे बेलगारि बा बिदिनो गराइ गारिफोर बा बिदिनो जोङो साइकेल साइकेलफोरखौबो जोङो गोबां खम नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनाव गंफा गंनैखौ जोङो नुनो मोनोमोन
औ औ
जायनि थाखाय गोदोनि सुबुंफोरा मा होनदों फरायनायाव बांद्राय जौगासारनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। बा बिसोरोहायो जे सोलोंनो लुबैयोमोनब्लाबो बिसोरो मा होनदों ओ सोलोंनो थाखाय बेस मा होनदों बिदिनो गोजान गोजान हान्थिनो थाखाय फिसा मा होनदों ओ दानि बायदि गारि मथुर गैयि जाउनावबो बिसोरो बिदिनो थानांगौ जायोबा बिसोरो मा होनदों लामा सामाफोराबो मोजां नङामोन जायनि थाखाय बिसोरो बादब नानै थानांगौ गोनां जादोंमोन आरोना नोंथां औ जायनि थाखाय जोङो मा होनदों सोलोंथाइखौ जौगानायखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय जोङो दानि जुगाव जे नुनो मोनबाय सोलोंथाइया मोनसे ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिमबो एरैबायदि मोनसे जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनबाय जोङो बिदिनो गास गासैनिबो न'खराव मा होनो लाइट बल्बफोरखौ जोङो नुजोबनो मोनखायो बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरजों फैजोबदों आरो मा होनबावो जोंहा बिदिनो गोबां आथिखालनिफ्राय बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर गारि मथरफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय
औ औ
आरो जोङो बे गारि मथरनि गेजेरजोंनो मा होन्दों जोंहा बेखौनो गोबां आपग्रेद जाबोगासिनो दबावो। गारि मथरनिफ्राय जोङो मा होनदों इलेकट्रिक गारिफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय बा इदि कारेन्टनि गारिफोरखौ जोङो नुनो मोनबाय बिदिनो जोंहाथ' फ्राय जोंहाथ दायो बिदिनो खारनो खारो होनोब्ला जोंना थेनफोर ट्रेन फोराबो मा होनो कारेेनटजोंसो खारो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो बा जोंथ' दानि जुगावहाय बिदिनो गोबां फ्राय गासैखौबो जोङो नुनो मोनजोब्बाय जे गोदोनिफ्राय लानानै दासिबो दाथ जोंङो गोबां आफग्रेद जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदोनि सुबुंफोरा मा होनो ओ गोदोनि सु सुबुंफोरा मा होनो मा ओ जे खोमसि खोमलायावसो थानांगौ गोनां जायोमोन आरोना नोंथां
औ
बाथिफोर आवारि बाथिफोर बेफोरजोंसो थानांगौ जायोमोन आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ जोंथ'
ओ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ माने औ नोंथाङा जेरै खोन्थाबाय बिदिनो आंबो माने बिदिनो साननायाबो जाबाय आरो ना माने बि जों औ जेरै नों होननाय बायदि जों सिगां बा फोरसो नुयोमोन दानासो जोङो लाइट एबा इलेक्ट्रिकफोर बिदि जोङो ओ माने नुनो मोनबोबाय आरो ना सिगां सिगां थ जोङो माने ओरैनो लाइटजोंल' जइन खालामनानै जों लाइट मोनोमोन दायो माने बांसिन जेरै गोदान जेनेरेसन फैबाय थादों बिदिनो माने गोदान गोदान बुस्थुफोर एबा गोदान गोदानै टेकनल'जिफोर ओंखारबोबाय थादों जोङो दाथ' जोङो लाइट लाइट न'आव लाइट होनोबो थाखायबो जोङो रिसार्च सोनांगौ बिदि नुबोबाय जोङो सिगांथ' जोङो मबाइल फनबो गैयामोन ओमफ्राय सिगां जों मबाइल फनबो नुनो मोनामोन
औ औ औ औ औ
दासो जोङो बेफोरखौ माने सब मोनजोब्बाय जों दायो मबाइलनि जुगैनो सशपिं खालामनो हायो एबा फैसा माने अनलाइन खालामनो हायो एबा जोङो ओ गोबां माने मिथि नुनो मोननाय बिदि टुबफोराव जों नायबा नुनो मोनो बिदों सोलों सोलों मोनो बिदि नुनो मोनबाय आरो दा जोंनि गारि गारि मथरफोराबो जोंना आपग्रेड जालांबाय थाबाय माने सिगांथ' जोङो गारिखौबो नुनो मोनो बसोमोन जोङो माने जोंनि जेरै आजौआव आजौ आजयफोरा औ सिगां जोङो बास थेला गारि बेफोरखौल'सो नुनो मोनोमोन नङा होमबा दाथथ' जोङो गोबां गारिफोर मार्सेडिस एकदम लेमबरगिन्नि होन बि एम दाब्लिउ होन बेफोरखौ नुनोमोनबाय आरो
औ औ गोबां दामि दामि गारिफोरखौ जनानै मोनबाय आरोना नोंथां
औ आरो दायो बयबो जोङो बांसिन दाना बि बाइक एबा बिदि कार बिदिल' जों नुनो मोनसै मानसि खौ लानाय आरो ना
जोथ' बेफोरबायदिखौ गोदोनि दिनाव नुनो मोनामोन नालाय नोंथां
औ औ गोदोनि दिङाव बेफोरखौ जों जोंनि आबौ आबैफोरा बेफोरखौ नुलांनो मोनासै सै आरो होमबाबो माने दायो गोबां बिदिनो गोदान गोदान जों सामान नुनो मोनबोबाय आरो बिदिनो जालांबाय आरोना औ बिदिनो गासैबो माने सब गैयाबो ओमफफ्राय आरो बिदिनो गोबां बुस्थु जोङो दानि जुगावहाय माने जोंनि मानसिफोराहाय गोबां माने मा होनो साननो हानाय एसेबाबो गियानिसिन एबा साननो थनो हानाय एसे गोहो बोलोफोर मोननो हाबाय गोदोनि दिनावथ' बे बेफोरखौ जेबो साननो रोङि बिदिसोमोन एबा बानायनो हायाखैमोन खोमादां माबोरै जाखो खो मिथियाासै होनबाबो दानि समाव जोंङो नुनो मोनो कि बिदि बिराद माने टेक्न'लजिस एबा गारि मटर गासैखौबो जोंङो नुनो मोनजोब्बाय आरो बिदिनो गोदान-गोदान गिदिर-गिदिर मार्केटफोर गस्लाफोर गाननाय जोमनायफोराबो दायो जोंना बांसिन सि सोलायबाय माने गोदान जेनेरेसन फैयो गस्ला गाननाय जोमनायफ्रावबो सोलायबाय थायो। गोबां बिदिनो जों नुनो मोनबोबाय नोंथाङा मिथिखागौ खोमादां दानि जुगाव बोरै जों गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनो सबखौबो औ औ उहोम बेनोथ' जादों दायो बेफोरनो बेफोरखौनो माने आं सावरायनो गोसो दंमोन आरो नोंथांजों। औ औ दे हागोन दे।
मा होनो जोंहाथ बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां आ ओंखारबाय दहायनो आं होनलां बेबसथा फोरखौ। आरो जोंहा मा होनदों सोलोंथाइजोंनो आ सोलोंथाइखौ या मानो गोनांथार होनोब्ला बिदिनो जों माबा मोनसे खामानि थाखाय बबाफोर सायन होनांगौब्ला बैफोरावहाय जोंहा मा होनो सोलोंथाइनि गोनां जायो नंगौना नङा नोंथां?
औ औ औ।
औ मा होनो बेफोरनि थाखाय जोंहा माने सोलोंथाइया गोनांथार आरो। आरो जोंङो बिदिनो मा होनो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंङो बो बेफोरबायदि फिसा फिसौ खामानिफोर जे अफिसफोरनि खामानिफोर बा बेंकफोरनि खामानिफोर जोंङो बेफोराव साइन होनोब्ला जोंङो साइन होनो रोङा ब्ला जोंनि बेफोर फिसा फिसौ खामानिफोरा जानाय नङा आरोना नोंथां। औ मा बेनि थाखायनो जोंङो सोलोंथाइखौ लानांगौ आरो जोंहा बिदिनो सोलोंथाइनि गेजेरजों मा मा जौगाबोदों होनब्ला जोंहाथ' बिदिनो गारि मथरनिफ्राय लानानै अरां जाहाजनिफ्राय लानानै बा नावफोरनिफ्राय लाना बिदिनो गोबां जौगानायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। जोंहा बिदिनो गारि मथराथ' लामायाव खारगा मोनसे जिनिस बा बुस्थु। ओमफ्राय जोंहाथ' बेजों होनो थाङोब्ला उरां जाहाज जोंहा बिदिनो उरां जाहाजफोरखौहायो दानि जुगाव गोबां नुनो मोनो। सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिहुनजोबनाय बेफोर बुस्थु फोरा बा आगजुफोरा जोंहा बिदिनो मा होनो उरां जाहाजफोरजों जोंङो गोजौजों खारनाय जायो।
आरो जोंङो बिदिनो मा होनबावो नावफोर जे नावफोराहाय मा होनदों दै लामाफोरजों खारनाय जायो जे जाहा दे बिदिनो जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां बिदिनो हान्था मेलानि राहाफोराबो गोबां बारायबोदों बा बिदिनो गोबां आपग्रेड जाबोदों। ओ जोंङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो गोदोनि दिनाव जोंङो बबेबाफोर गोजान लामा हान्थिनोब्लाबो माहोनो जोंङो थाब सहैयामोन।
जायनि जाहोनाव जोंङो सोलों थाय गैयैनि जाउनाव बेैफोरबायदि थासारिफोरखौ मोननो हायाखैमोन नाथाय जोंहा जोंनि सुबुंफोरा बिदिनो दानि बायदि सोलोंथाइ लायोमोनब्ला बिदिनो गोदोनो बिदिनो ओंखारखागौमोन आरो बै गोदो ओंखारनाय जे बुस्थुफोरा दानि समावहाय बिदिनो गोबां आपग्रेद जानायखौबो जोंङो नुनो मोनबोबाय। जायनि थाखाय जोंङो ओ गोबां टेक्नल'जिफोरखौ जोंङो दानि जुगाव नुनो मोनबावगौमोन नंगौ ना नाङां नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ नो नाथाय जोंहाथ' दानि जुगावहाय बिदिनो मा होनो गरम बोथोराव जे बास गरम बोथोराव बाहायनाय जे फांखाफोर बेफोरबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फैजोब ब ओं जोंहा बिदिनो थाखा फैसाफोराबो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो फैजोब ओम थाखा फैसाफोराथ' बिदिनो गोदो ब्रिटिसफोर खालामनानै गालांखानाय आर ना नोंथां बेफोरबायदि आरो औ औ जोंहा बिदिनो ओमफ्राय सोलोंथाइनि गेजेराव जों मा होन जोंहा बिनो गाव गावनिवफोरोागौमोन नाथाय ब ब्रिटिसफोरा जेब्ला जोंनि गेजेराव हाबफैयोब्ला जोंहा बिदिनो इंलिस राव होननाय मोनसे जोंनि गेजेराव सोलोंथाइा हाबलांबाय आरोना नोंथां औ।
दायो जों नुनोबो मोनसै कि बयबो दाना आखयाव फैसा नङा जोंनि मबाइलावसो फैसा लासै नङा हा
औ नंगौ नोंथां नंगौ नगौ दा जोंना समाब जानानै फैबाय नोंथां नों दा
औ समाबो जाबाय नों बिथांनिसिम गोर माने गोसो गोरबोजों
गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय
खिन्थाहरबाय नोंथाङाबो मोजाङै फोरमायहरबाय आं सोंनाय बायदि नोंथांखौ गोसो गोरबोजों गोजोननाय होनहरबाय हबायसै दे। माल जाल